हेलौ औ नोंथां माथो खोनादोंना औ
औ खोनादों नोंथां
औ दा नोंथांआ मा खालामगासिनो दङ?
जेनोबा आङो ओंखाम जानानै एसे सिन बेबायदि सिथ्लायावसो एसे जिरायदों आरो नोंथां बारबो एसे जादों
ओ नोंथांआ फ्रिबा आङो नोंथांखौ मोनसे आयदा औ आं नोंथांजों औ औ
औ सावरायजागोन नोंथां बुंनाय नोंथांआ एसे जागायजेनना होदो नामा होमबा टपिकखौ
औ दा टपिकस दा टपिकनि मुंआनो जाबाय ओ बर'नि ओंख्रि खोनादोंना? औ नोंथांआ बुंग्रोनो ना आं बुंग्रोनांगौ जाखो?
नोंथांआनो जागायग्रोना होदो नामा जेनोबा आं जेनोबा उनाव एसे एक्सप्लेन खामना होनोसै आं नोंथांआ जागायग्रोना होदो‌ एसे
उम जागायग्रोयो दा जोंना बर'नि ओंख्रि होनोब्ला जोंना मिथिनानै मोनखायो नोंथांआबो नारजि अमा अनला दाउ सबाय सबाय साम' इफोरनो जायो आरो दा आमफ्रायो ओ दाथ' बोथोर हिसाबै जोङो दैज्लां बोथोराव मोननाय ओंख्रि होननानै बुङोब्लानो थास' बिबार थास' बिबार दाबायदि बोथोराव थास' बिबार मोनो आरो औ
जोंथिंबो मोनो
औ थास' आइथिं फोर
औवा मेवाइनिबो अनलादो ओंख्रि बानाय जायो नङा ओमबा नोंथां?
औ थास' आइथिंखौथ' दा बायदि बोथोराव जागोन होनदा
जायो नोंथां जोंनिजाय दा औ जायो नोंथां जों थ' दा जागासिनो बिबारबो आथिंबो बेबायदि सागासिनो आरो जेनबा नोंथां। थास' बिसुंखौ मिथिगोना नोंथां?
औ मिथिगौ नोंथां बे माबाखो ना?
माबा बेयो मेसें बोथोरावसो जायो इयो
थास' बिसं माने ओ बे थास' बिलाइखौ नामा?
बिलाइ औ बिलाइ बेबायदि बिजौनिया औ
ओं गोरलैखौ
औ दाथ' बेयो बारा जानो नागिरा एथ-एसे मेसें टाइमाव जायो आरो औ
औ जोङो इखौ थास' बिथरि होनो आरो
औ-औ-औ औ खोनादों नोंथां बुंलाय
औ जों इखो थास' बिथरि होनो
औ जेनेबाथ' जों बर' बर'नि ओंख्रिबाथ' बेफोरनो गोलैजोबखायो नङा होमबा नों थां जेनेबा जोंथ' अनलायानो जेनेबा मेन जायैबाय बुंलाय नोंथां
दा बायदि बोथोराव आरो खान्थाल बेगरबो मोनोना
औ मोनो नोंथां बेजोंबो जोङो ओंख्रि जेनेबा जालायनो हायो खान्थालाबोथ' जेनेबा ओं ख्रि जाजायोमोन गोरलैयाव नोङा होमबा
औ
सब जेनेबा फिथाइ सामथाइ बेफोरबायदियानो जेनेबा सब ओंख्रि दानिया जाजायो आरो जेनेबा गोदो दासो एसे खम जाबाय।
औ
नङा होमबा थां औ बेबायदिनो गोबां बर'नि जेनिबा बर'नोल' नङा जेनेबा ओंख्रि दङो आरो नङा होमबा
औ
गोबांथा रोखोमनि ओंख्रि अब्लाबो जोंनिया बर' बर'नि मेन ओंख्रिया जाहैबाय अनला ओंख्रि नङा होमबा नोंथां
औ
जोंना जेनेबा बेयोथ' जि आइ टेकबो मोनलाय लायबाय
अ दासो मिथिदों आङो मिथियाखैमोन औ
बर'नि अनलायाबो मोनबाय नाफामाबो मोनबाय जेनेबा
औ
बेफोरो जौ गिसि बेबो मोनबाय आर'नाइयाबो जौ गिसि
अ-अ
औ जौ गिसि बेबो मोनदों बावबाय
औ
बोसोरसे ना बोसोरनै बोसोरथाम बेबायदि जाबायानो मोनलांनाया
अ
दा होमबा नोंथाङा अनला ओंख्रिनि बागै एसे फोरमायना होदों होमबा माबोरै संनाय जायो बेखौ बानायनाया बोरै बेबायदिनि सायाव एसे बुंना होदो नोंथाङा
औ ओं दा जोंहा अनला ओंख्रिखौ संनो थाखाय सिगाङावनो जोङो माइरंखौ सोमनानै लाग्रोनांगौ आरो माइरंखौ सोमनानै एसे जेनेबा ओ दुइ घन घन्टा एक घन्टा थारर्टि मिनिटसो सोमबाबो जागोन आरो बेखौ जोङो था इदि सोमनानै खेरखाखौ मिथिगौ ना नोंथाङा
खोनादों होनदों
खिरखाखौ मिथिगौ ना नोंथाङा खेरखाखौ
औ खेरखा खेरखा औ जोंनि जाय खिरखा होनो नोंसिनिजाय खे खेरखा होनो नङा होमबा औ बुंनाया एसे आलादा आलादा जायो नोंथां बुंलाय
औ खेरखायाव जेनेबा नों बे माइरं सोमनानै दोननायखौ एसे गोरान खालामनो थाखाय बेखौ फेनलानानै दोनगोन आरो
औ दाला एबा सान्द्रि बेफोरबायदियाव नंगौना नोंथां
औ दाला माने खेर औ जेनेबा गोरानै एसे ड्राय खालामनो सानद्रिबाथ' देरद्रायगोन
सान्द्रि नङा जेनेबा दाला दाला बेबायदि माइरं जावग्रा दाला बिदि गुबुं आरो बिदि मोनसे सान्द्रि हिसाबै जेनेबा सांग्राय होनो नोंसोनिथिंजाय नङा होमबा औ जोंनिथिं दाला होनो औ
औ
बुंलाय नोंथां
बेयावहाय औ बेयाव जेनेबा बेखौ एसे फोरानबाय जेनेबा दैफ्राव सरग'नायनि थाखाय बिनिफ्राय ग्राइन्डार
मोनजागोन जेनेबा बेबायदि नङा होनबा गिसिबाथ' जेनेबा सिथाबजोबगोन आथा आथा सि सिथाबजोबगोन नङा होमबा
औ जेनेबा ओ मिक्चार आजिखालिथ' मिक्चारसो बाहायो सिगाङाव उवाल उवालफोरजों थौबसियावबो देजायो जेनेबा
औ देजायो एसेल' नङा जेनेबा न'आव साब्रै साबा जानोबा थबसिफोरावबो देनानै जाजायो आरो नङा होमबा आतजोन नयजन जाबासो जेनेबा बेबायदि जेनेबा
उवालफोर
मिक्सार बेबायदि दिंखि दिंखिखौ नोंथांमोननिथिं मा होनोबा बेबायदि मा होनोबा नोंथांमोन निथिं जेनेबा दिंखि
उवालखौ होनदों खोमा उवालखौ
मा होनदों नोंथां मा होनदों उवाल नोंथांमोन नोंथांमोनथिं उवाल होनो उलार उलारा बेलेग
उलार आं मिथिलाय लाङा बेफोरखौ
उलारा जेनेबा इदि थखन मोनसे लाना जेनेबा थबसे रखम गोदो बेबायदि देग्राया खफ्रि रखम खफ्रियाव जेनेबा देग्रायाव औ बेखौ उलार बुङो ओमफ्राय जेनेबा जोंनि थिंजा दिंखि दङो दिंखि नोंथांमोननिथिंबा मा होनोबा दिंखिखौ जेनेबा खासेया फैनानै जेनेबा खासेया अ देग्रायाव खासिआ फैनानै खासिआ देबाय थाग्राया जेनोबा उनाव
औ बेखौथ' जोंनिथिं बाहायनाय जाया बेखौ आं मोन्थिआबो मा होनो मा होनो
औ जोंनिथिंजा जेनोबा दिंखि होनो नोंथांमोना हायाब्लाथ' जेनोबा मिथिथ'ला नोंथांमोना
औ
जोंनिथिंजा जों बाहायो नालाय जेनोबा दिंखिखौनो होनो आरो जों सरासनस्रा जोंनाथ' बर'फोरनि रावा जेनोबा मोनसेआवनो एखे नङाना गुबुन गुबुन जायगायाव गुबुन गुबुन रोखोमनि राव रायलायो नङा होमबा जेनोबा नों नोंथांमोनजोंनो बिदि संग्राइफोरखौ जेनोबा बेलेग होनो नङा होनबा नोंथां
औ
बेबायदिनो गुबुन गुबुन जायैबाय आरो दा होमबा नोंथांआ एसे संनायनि बागै एसे फोरमायना होलाय दे
औ बेखौ जेनोबा अन गुन्दै खालामखांनायनि उनाव ओ बेखौ जेब्ला दै दैखौ गुदुं खालामग्रोनांगौ दैया जेब्ला मोजांयै गुदुं जायो होनब्ला होनो ओ अन बे अन गुन्दै देनानै लानाय खौ दैयाव हरनांगौ आरो आमफ्राय बेयाव जेब्ला दै अन गुन्दैखौ हरो ओ एरबायबो थानांगौ आरो एरबाय थायाबा लाथा खालांनो हमो नालाय एरबायबो थानांगौ आरो आरो बिनि औ बेनि उनावाहायो खारदि खारदिखौबो हरनांगौ आरो खारदि गैयाबाथ' बियो ओ लाथा लाथासो जासिगोन
औ जागोन नोंथां जागोन
ओ आमफ्रायबो अमाफोर जेनोबा नों माजों संनो दाउफोरजों संनो
ओ दाउबो दाउबो होजायो जेनोबा बेबादिनो बेदर जि खुनु बेदर होजानानै जेनोबा संनाय जायो नङा नोंथां औ बेबायदिनो जेनोबा नों माजों संनो नोंनि नोंनि जेनोबा नोंनि सयसनि सायावसो सोनारबाय नङा होमबा नों माजों जानानै गोथाव मोनो जेनेबा माजों संनानै औ
औ दाउ हमनानै लाबाय जेनोबा दा दावखौ हमनानै लाबाय जेनोबा दाउजों सङोबा दाउफोरखौ सारायाव ओ सामब्राम बानलु होनानै मस्ला मस्लि होनानै बेखौ औ बेखौ सं संनानै ओ एवनानै लानांगौ आरोखि ना बेखौ आमफ्रायो
औ एसे फ्राय जेनोबा ओमफ्राय ओंख्रिआव होनायाव ओंख्रिआव जेनोबा मोनहां मोनहां ओंख्रिआव जेनोबा होनानै जेनोबा दाउआ एसे मोनलांनाय बेबायदि
जोङो जेनोबा एवफ्रामना लानांगौ आरो नङा फ्राय खालामना लानांगौ आंथ' जेनोबा बेबादि अनला ओंख्रि सोंफेराखै नालाय नोंथांखौनो एसे गोबांयै आं फोरमायना होनो होनाय जाबाय आरो नोंथां
औ
खोनादोंना औ नोंथांना जिनोबा थ' जों अनला ओंख्रिखौथ' बयबो साखायोआनो जानानै जों मोजां मोनो नङा होमबा नोंथां
औ
जेनोबा नोंथाङाबो जेनेबा बेबायादि ओंख्रिखौ जानानै जेनेबा मोजां मोनोना मोना नोंथाङा
औ आंनाथ फेभरेटआ नारजि अमाखौसो होननानै बुङो
औ नंगौ जेनेबा गुबुन गुबुन जेनेबा गुबुन गुबुन थायो आरो नोङा होमबा लुगैनाया जेनेबा बेबायदि मोजां मोननाय ओंख्रिफोरा जेनेबा बयनावाबोथ एखे जाया नङा होमबा नोथां
औ
दा होमबा नोंथाङा आंनोथ जिखिनि जेनेबा नोंथांनि गोसोआव जिखिनि जेनेबा साननायाव जि खिनि मोनथाङा रोंगौ बेखौ आंनि सिगाङाव फोरमायना हाबाय नङा होमबा नोंथां
औ
दा होमबा नोंथां जोंहा मा समाबो जाहैबाय
औ
जाबायानो समा ओमफ्राय बेनिखायनोथ जों दा खल कलखौबो जेनेबा दोनथनोसै उनाव लोगो मोनलायसिगोन नोंथां
औ जागोन दे नोंथां गोजोनथों
औ गोजोन्थों नोंथां
उम